हेलौ, अ नोंथां खोनादोंना औ औ दे बुंनाय
अ‌ नोंथा आं नोंथांनियाव जिब-जुनारनि बागै नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुुबैदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ फोरमायनो हागोन ओ जिब-जुनार होनो ब्राथाय जोंथ' मिथिखायो जिब-जुनार ओमफाय जोंनि जा दा गामि एरियाव ओ जों नुनो मोनो। जिब-जुनारफोरखौ मोखौ बोरमा, दाउ, अमा, हांसो आरो बायदिसिना दाउ फोरखौथ' नुनो मोनखायो हाग्रानि दाउ जेफोर जेनेबा दाउस्रि, दाउखा, दाउथु बेफोरफोरखो नुनो मोनो आरोना औ जेरै ओ सैमा दं सैमाया ना बेदर जायो आरो ना बे गांसो जाग्रानि बिथोराव मोखौ अमा, मो खौ, बोरमा बेफोरो गांसो जायो आरोखि ना
औ
औ आरो माबाफोर मिथिनो लागा दंबावोमोन नामा।
औ नोंथां आंनो नोंथाङा मोसौनि बागै एसे
औ औ औ हागोन हागोन। मोसौ होनना बुंब्लाथ' जों नुनो मोनखायो। मोसौआ गांसो जायो आथिं थोंब्रै गोनां आरो ना। थिं थोंग्रै गोनां जिउआव गोग्लैयो। जिबआव औ बे गांसो जायो आरो बियो बोसोराव मासेयै ओ फिसा होयो आरोना जे मोसौ गाया। मोसौ गाया आर बे मोसौ गाया जोंनो गाइखेरबो होयो। ओम बे गाइखेरजों जों बायदिसिना पनिर उनु बानायनो हायो आरोना। मोसौआ ओमफ्राय मोसौ थ गांखो जायो। बेना आरो ओमफ्राय नोंथाङाबो मोननैसो खोन्थानो हागोन।
औ औ आं फोरमायनोसै नोंथांनोबो जिब जुनारनि बागै।
औ औ फोरमायदो।
औ जिब जुनार औ अ जेरै अमा, सैमा बोरमा बायदि बेफोरबो जुनाराव गोगलैयो आरोना।
औ औ
नोंथांनो आं दा बोरमानि बागै सुंद'यै एसे फोरमायना होनोसै।
औ दे दे फोरमाय औ।
जाबाय जों गामियाव फिसिनाय जायो आरोना न'आव। न'खराव औ। बोरमाया जाबाय आइ थिं थोंब्रै गोनां जुनार आरोना।
औ औ
औ बोरमानियाव ओ खोमा फारनै दं।
औ।
औ मेगन थाइनै दं।
औ
औ बोरमाखौ बोरमानियाव गोबां गाब थायो जेरै गोसोम, गुफुर, गोज्जा बायदि बायदि गाब जों नुनो मोनो बोरमाखौ।
औ।
औ। थारैनो बोरमा बोरमाया गोबां रोखोमनिफोर थायो जेरै लकेल थायो, दिस सि थायो, फार्मार फार फार्मिं थायो, बायदि बायदि आरोना।
ओ जेनेबा दाथ दाथ' नु नुनो मोनो जेन बोरमाखो जायो मानसिया। नों-नोंथाङा जाफेरोना जाफेराखै?
औ जा मोनजादों थारैनो मोनजादों बोरमाखौ औ जोबोर हट
औ देहानि थाखाय मोजां जायोना बोरमा जाबोला जेनेबा।
औ औ जायो थारैनो जायोनो गोबां देहानि कार'नै गोबां मोजां जेरै जों आथिंफोर आथें आखाइ बायोब्ला जेरै बोरमानि हारानि बेगंनिफ्राय जा सिगनिकेल सेम फोर थायो। बेखौ जायोबालाय नो मोजां जायोनो होनना जों खोनानो मोनबोदों आरोना।
औ औ औ। ओ नोंथाङा आरो सैमानि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां सैमा, सैमाया थ' सैमाखौ जों न'खराव फिसिनाय जायो आरोना।
औ।
औ सैमायाबो बिब्दिनो आइथें थोंब्रै दं। आइथें थोंब्रै गोनां जुनार बे आरो सैमानियाव लान्जाय मोनसे थायो। सैमायाबो गोब बां रोखोमनि गाबफोर थायो, जेरै गोज्जा, गुफुर, गोस सोम, बायदि बायदि आरो, आरो सैमानि रोखोमफोराबो गुबुन गुबुन जायो जेरै
औ औ।
हाजकि, प्राइज जार्मान साफार
आरो जोंनि गामियारि सैमा बायदि बायदि आरोना
औ जे नुनो मोनो ओ सैमाखौ मानसिफोरा फिसियो आरो न'खर न'खर नोंथाङाबो फिथिफिननो मोनदों नामा मा सैमाखौ
औ थारैनो आंबो सैमा फिसिनो जोबोर मोजां मोनो मानो होनोब्ला आंनियाव दङ मासे सैमा थारैनो आं सै सैमानि जोबोर फिसिनायाव जोबोर इन्टारेस्ट दङ आरो
औ ओमफ्राय नोंथाङा जा मानसिफोरा बुङो आरोना सैमानि खुसिनाय बा अरनाया बि गोनां नोंथाङा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो
औ बेथ नंगौ। जों खोनानो मोनदों आरो। ओमफ्राय नुबोदोंबो। बेथ नंखागौ सैमानि फुसेेरनायाव बायदि रोखोमनि। बि जों मोननो हायो।
औ ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि स सैमानो मायाबा मेदिसिन होननो होदा होना दोनद ना दोनाखै जेन अरि अरबाबो जेन बि नाङि आरो ना।
औ औ औ थारैनो थारैनो बेखौ आं होखादों। सिगां गोरलै फिसायावनो होखानाय थांदों बेखौ मेडिसिन मोनथाम मोननै थांदों। जेबो जेबो थारमाने अरबा अब्लाबो जेबो बिजानुफोर जेबो इनफेक जाय बदि नोंथां हेलौ। नोंथांङा आंनो अमानि बागै एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा
औ अमाखौथ जों जोबोद मोजां मोनो आरोना जेनेबा जानो जानो अमाखौ जों जानायबो जायो। आरो अमा फिसिनो सान थाङोब्ला जोङो अमाखौ नख न'खरफ्रोमबो नुनो मोनो आरो ना जोंनि गामि। ओनसोलाव औ बेखौ जों फिसियो। अमाया आथिं थोंब्रै गोनां आरोना। बेयो आदाराव ओ जेनेबा ओंखाम। ओंखामखौ जायो। बा जोंनि जा ओनसोलाव सेरेप सावनाय बेयाव ओ उफ्रि होनाय जायो आरो ना उफ्रि गुन्दै हा बेफोरखौ। बेफोरजोंनो बेखौ फिसिनाय जायो आरो ना। अमाखौ जों देरबोला जों। फालांगियावबो बाहायनो हायो आर ना। अमाखौ अमाया फालांगियावबो बाहायजायो। जानायाव जा ओ दा गामियारि ओनसोलनि हिनजाव माहारि बिसोरो अमाखौ फिसियो फिसिनानै फालांगियाव ओ बाहायो आरो ना फाननानै जा रां मोनो बे खौ न'खरखौ
औ नंगौ औ नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायबावनो हागोन नामा आरो मोन से बाथ्रा।
औ बुंलाय।
जिब जुनाराथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां?
औ औ दोङो।
जेरै न'आव फिसिजानाय जुनार आरो हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनार।
औ।
नोंथाङा बेफोरनि मुंखौ फोरमायनो हागोन नामा हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफोरा मा मा आरो न'आव थानाय जिब
औ हागोन मानैसो नि आंङो मुं बुंनोसै। दा न'आव थानाय नख खराव न'आव थानाय होनब्लाथाय जों बुंनो हायो अमा। दाउ बोरमा मोसौ हांसो बायदि बायदि आरोना। एमफ्राय बेनि अनगायै आरो हाग्रायाव दङ मोसा मैदेर ओ बेनिफ्राय बिदि थायो जा सेसा उनाबो हाग्रायाव थायो सेसा साया न'आवबो थायो दुसुुनलाय बेखौ आरो हाग्रायाव बांसिन मोननाय जायो आरो। औ सियाल बायदि बायदि।
औ औ आरो नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ बुंलाय
ओ आसामनि बेसेन गोसा सम्पद एबा जिब जुनारनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? माया बेसेन गोसा?
औ बेसेन होनोबाथ आसामाव थरसे गङारि गान्दायानो आरो ना।
औ औ
बेनि थाखाय मुंदांखा आसामा। आसामाव बेख बेखौ मोननाय जायो जिहेतु ससे गङारि गान्दा बे बेनि थाखायनो बे मुंदांखा आरोना गान्दाखौनो बुंजागोन दा सम
औ औ औ बेनो औ नंगौ औ।
सेरा माबाफोर बुंलाङा दंबाव नामा बुंनो हागोन नामा?
अ जिब जुनारनि सायाव नामा नों
औ औ औ दिबजेनन्नायनि सायावनो
जिब जुनारनि सायाव बुंनो लागाथ' गोबां दङ नोंथां।
औ
थेवब्ला हानोसै औ दा जोंनि आसामावथ' गोबां जिब जुनार जों हाग्रानि नुनो मोनो।
औ
जेरै
औ हेल' नोंथां
गोरानि अमा केेसा बायदि बायदि पुर बायदि बायदि जों नुनो मोनो बेनि गेजेरावनो जों जेरै आसामनि सिङाव थानाय मानास हाग्रामायावबो जों गोबां जिब जुनार नुनो मोनो हाग्रानि बेथि दङग काजिरङा हाग्रामायाव खौ नुनो मोनो।
औ
एमफ्राय बेथि दङ पपत पपितरा हाग्रामा ओनसोलावबो नुनो मोनो।
औ
बिथि दङ रायमना हाग्रामा बेथि दङ अरां
औ औ
जों बायदि बायदि हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो। नोंथां थिग बेबादिनो थिग बेबादिनो जोंनि जायगायाव हाग्रानि जिब जुनारखौ बायदि रोखोमनि गोबां बिबांनि जों नुनो मोनो नोंथा
औ नुनो मोनो औ ओमफ्राय नोंथाङा दै आरो जिबनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
दैैयारि जिबनि दङ दङ नोंथां हागोन जेरै गो दङ खासेव दङ ओमफ्राय बेथि बायदि बायदि एम्बु अक्ट' पास बायदि बायदि नोंथां औ नोंथाङाबो
औ बुंलाय
औ आं नोंथांनाय मोनसे खोथा सोंनां सोंहांदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ दे बुंलाय
औ नोंथाङा आंनो दावरायखौ माबायदि मायाव जों नुनो मोनो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेखौथ' हागोन नाथाय आंबो बारा मोनथिया आरोना दावराया जेनेबा दाउराया ओ दाउ फोरनि बिथोराव बयनिस्राय ओ समायनासिन नुनाय आरो ना जेब्ला दावराया गां बेखेवो अब्ला बेखौ समायनासिन नुयो आरो ना। ओह बे दाउरायखौ बांसिनै ब्रिन्दामन साइतथि मोननाय जायोना जेराव कृष्णनि जोनोम जादोंमोन औ बे साइतथि मोननाय जायो नुनाय जायो आरो ना आरो मानास हाग्रामा बेफोर सानावबो नुनाय जायो बायदिसिना जायगायाव
औ औ दे
दे होमबा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय औ दे जाबाय नोंथां